नोंथां-
खुलुमबाय नोंथां!
नोंथाङा दायो फ्रि दंना?
औ नंगौ नोंथां! आं दायो फ्रि दङ!
बिदिब्ला नोंथाङा जुदि फ्रिबा आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो कल खालामदोंमोन!
औ सावरायजागोन नोंथां!
बिदिब्ला दिनै आङो मानसिनो थाग्रा न'खौ मानि थाखाय नांगौ जायो! बिनि सायाव सावरायनि
औ दे बुंजागोन नोंथां!
बिदिब्ला आं जागायनोसै गिबि गिबियावनो- न'आ जाबाय मानसिनि रैखानि थाखाय बानायनाय आरो न' न'आ जाहैबाय सान्दुं अखा बारहुंखा सारन्थाइ आरो जिब जिबिनिफ्राय सुबुंखौ रैखा खालामनानै लाखियो।
नंगौ नोंथां!
जोङो न'खौ गोबां रोखोमनि नुयो जेरैबायदि थुरिनि न' फाकानि न' केमसि बाथाम आरो बैसांनि न' दंफांनि न' आथिखालाव जों पाक्कानि न'खौबाबो गोबां रोखोमनि नुनो मोनदों! जेरैबायदि आसाम टाइप बम्बाइ टाइप आरो बिल्दिं सातथालाय बायदि बायदिखौ जों नुनो मोन्दों न'आ जाहैबाय मानसिखौ रैखाथि होग्रा मोनसे थाग्रा न'
नंगौ नोंथां!
अखा सार अन्थाइ बारहुंखा आरो माखासे गिख्रंथाव जिब जुनार बेफोरनिफ्राय सुबुं माहारिखौ न'आ रैखाथि होयो! जों बे न' गैयाब्लानो जों मायाव थागोन मायाव मागोन जायो। गोदो-गोदाय सुबुं माहारिया न' गैयै समाव गिदिर-गिदिर दंफांनि सिं एबा दंफांनि दन्दरावसो न' बानायनानै थायोमोन नाथाय आथिखालाव दिनै गोबां गोरों गोरा सुबुंफोरनि ओंखारनायाव एसे-एनैब्लाबो गिबियावनो थुरि आरो औवाजों बानायनाय न'आव थानो सोलोंगोरबाय आरो जों बे न'खौ मा माजों बानायो बिनि सोमोन्दैबो एसे आं नोंथांनो खोन्थानि जों
नोंगौ नोंथां खोन्थाजागोन।
जों बे न'खौ औवा एबा औवानि बेरा आरो बेनि उनाव थिं आरो काट बायदिसिनाजों दोसथाबनानै बेखौ गोबोरखि आरो हाब्रुखौ मोजाङै गाग्लिनानै लिरनानै जोङो बे न'आव थानो हायो आरो आथिखालाव जों इथा, सिमेन्ट, अन्थाइ बायदिजों बानायनाय गोख्रों गोरा पाकानि न'आवबो थानो हमबाय। न'आनो जाहैबाय मानसिखौ रैखा होनाय जायगा।
ओ नोंगौ नोंथां।
न'आव थाब्ला जों गावखौनो रैखाथि गोनां बायदि मोनो।
नंगौ नोंथां।
न' गैयामोनब्ला जिब जुनारनिफ्राय बारग'नाय नङामोन। गोरलैयैनो जिब जुनारा जोंखौ जखम खालामनो खाबु मोनगौमोन। दिनै जों न' थानायनि गेजेरजोंसो जों न'नि सिङाव हाबनानै जों गावखौनो रैखाथि होनो हायो। आरो खायसे-खायसे जायगायाव जाय जायगायाव दैया अराय सम लोमबाय थायो बे जायगायाव सुबुंफोरा न'खौ बैसां बाननानै थायो।
नंगौ नोंथां।
आरो न'आव फिसिनाय खायसे जुनार जेरैबायदि मोसौ अमा, बोरमा दाउ बायदिनोबो सुबुं माहारिया रैखाथिनि थाखाय एबा अखा बायदिसिनाजों साग्लोबनाङि बेखायनो न' लुनानै होयो। नोंथाङा बिनि बागै एसे बुंदो।
औ न' होननानै बुङोब्ला जोंथ' गिबियावनो मानसिनि थाखाय मानसिनि थाखाय न'आ जोबोरैनो रैखाथि।
जोङो गंसे न'खौ लुयोबा बे न'खौ जोङो साफा साफा बुहुद साफा सिखोनै लाखिनो नांगौ। न' होननानै बुङोब्ला जेरै हानि न' होननानै बुङोबा जों बे हानि न'खौ जोङो ओ जोङो न' होननानै बुङोब्ला जोङो हाखौ जोङो गोब-गोबोरखि आरो हाजों मिलायनानै जोङो बेखौ गाग्लि गाग्लि गाग्लिनानै जोङो बेखौ न'खौ जोङो इन्जुराव दै गलायनानै जोङो बेखौ इन्जुराव लिरनाय जायो।
औ नोंथां।
आरो बिदिनो थिं खौ बायनानै लाना फैनानै काट दंफांनि काटखौ जोङो लाबोनानै देसथाबनानै होयो। आरो बे न'खौ जोङो ओ फुजा पाथि जेरै न' लाजेनबा जोङो फुजा पाथि धुप धुना बा-बायदिसिना होनानै गोबां रोखोमनि होनानै जोङो बेखौ मोजाङै ओ फुजा होनाय जायो।
औ नोंथां।
औ दानि आरो दानि जुगा
जोङो न'खौ एबा न' बिथा बानायनायनि सिगां जों बे न' बिथायाव माबाफोर गारज्रि फोर दंबाय बायो खोमा होननानै जों नायगोरो बिनि उनावसो हानि बिथाया मोजांबा जों बेवहाय आलारि बाथि लगायग्रोनानै खुन्था गायनाय जायो।
औ नंगौ नोंथां।
न' लुनायावबो माखासे आयदा नेम दङ जेरैबायदि न'नि उखुम एबा इन्जुरखौ खानो थाखाय जों औवाजों बानायनाय थिउल एबा गुनाखौ जों खायो। न'आ जाबाय मोनसे रैखाथिनि जायगा। जोंनो न'खौ नांथारगौ दा नोंथाङा एसे बुंबावदो
जोङो न' गैयाबानो जोङो अखा अखा बार साग्लोब साग्लोब जानांगोन सिजा नांगोन।
औ नोंथां
आरो दानि जुगाव गोदोनि जुग आरो दानि जुग गोदो गोदायथ' थोरैनि न' दंमोन नालाय दानाथ'
औ
थोरि थोरिनि न' बां गैला गासैबो रै थिंनि न' गाब दोनाय बिल्दिं बायदि बायदि गोबां रोखोमनि जानो हमबाय
नंगौ नोंथां
जेसेबांनो न'खौ साफा लाखियो एसेबांनो जोङो बेमार आजारनिफ्राय जोङो खार'नो हायो
नंगौ नोंथां
आरो जोङो न' सेर सेर बि-बिबार बिबारफोर गायोबा न'खौ जोबोरैनो समायना नुयो।
नंगौ नोंथां
जों न'खौ बायदि समायना महर होनानै नुनो हायो
औ नंगौ नोंथां।
ओेरैबायदि न'नि बारान्दायाव खामसालि बायदिसिना हेबनानै होनो हायो
नंगौ नोंथां।
आरो बे न'खौ लेरनानै समायना लानो हायो
नोंगौ नोंथां
न'नि खाथि खाला लेथ्रा दाखोर दालाफोरखौ गारनो नाङा।
औ नंगौ नोंथां।
जुदि जों न'नि सेर सेरावनो दाखोर दालाखौ गाना लायोब्ला बेफोरनिफ्राय थाम्फै बायदिया उजिनानै बेमार आजार सोमजिहोनो हागौ।
औ नोंगौ नोंथां।
बेनिखायनो जों जेसेबां हायो न'खौ साफा लाखिनांगौ।
नंगौ नोंथां।
दा नोंथांनि बायदि दा न'खौ जों मा मा रोखोमनि बाननो हायो?
औ जोङो नुनो मोनदों जोङो गंसे न' लुयोब्ला जोङो हायोबा जेरै औवानि खुन्थाजों बानायनो हायो। बेयाव जोङो औवानि खुन्थाख खुबाय आरो आरो बिदिनो इथाजोंबो जोङो न'खौ लुनो हायो।
औ आरो जों न'नि बिथाखौ गोजौ खालामना लानांगौ। मानो होनबा जाहाथे दैफोरा हाबनो हाया।
सिङाव हाबनाय औ नंगौ नोंथां। बिदिब्ला नोंथां जोंनाबो समाबो लासै लासै फैबाय
औ नोंथां।
औ।
बिदिब्ला दिनैनि बे टपिकनि सायाव सावरायनायखौ जों बेखिनियावनो दोनथ'नोसै।
औ नंगौ नोंथां गोजोन्थों साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम।